खुलुबाय नोंथां।
अ मा खबर नोंथां?
औ मोजां नोंथां औ औ मोजांङैनो दं।
अ दे सा बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्रायबो जासिहरबाय नोंनिसिम। ओम दा होमबा जोंङो ओरैनो फिथाइ साम फिथाइनि बागै जोंङो एसे सावरायलायनो नामा?
औ रायज्लाय जागोन दे नोंथां।
औ औ। ओरैनो नोंसोनिखि दासान्दि थाइजौ फोरा माबोरै ओरैनो गामिनि थाइजौफोरा मोनजोबदोना मोनजोबाखै ना गोथांङैनो दं ना मा आंनो एसे फोरमायहरनो हागोन
औ जोंङो फिथाइ सामथाइ बुंङोब्ला जोंथ' दा जोंनियावहाय दा खान्थाल थाइहांदो आरो थाइहांदो माने जानो जाबायानो देनाय। बेनि उनावहाय थाइजौआबो थाइखांबाय होननाय रख'मानो
ओम।
थायजौखौ ओ मोननायखौ दा जागासिनो आरो। थाइजौ थायनाय समाथ' थांखा बाय दा ओं। जा बारा थाइजौफोरफोरखो दा नुनो मोननाय नंला ओ
ओम।
मानो होनबा सिरि जोब्बाय थायजौआ ओ बेखौ बेखौ जों दा आंङो जागासिनो,
उम।
खानथालखौबो नुनो मोनदों। दा थायनाय बेखौबो जानो गोथाव मोनो आंङो थाइजौखौबो हाय गो गोथाव मोनखायो,
उम। उम। उम।
नोंथांङाबो एसे फोरमायना होलाय
औ उम। जोंनिखिबोथ' बेबायदिनो ओ जोबबायानो जोंनिखिबो फ्रायानो जोंना जोबबायानो ओ थेवब्लाबो दा जोंनिखिजाय जोङो जि प्लाम बेयो मोनबाय दं जेनिखिबो ओ मोननानै जोंबो दा जाबाय दं बेखौ फानलु संख्रि लगायनानै जाबाय दं माबाय दं ओरैबायदि गोथाव मोनजायो आङो प्लामखौ ओ जमा जमा लोगोफोरजों दसे सानदुं गोसायाव जनानै आरिनानै बिराद गोथाव मोनजायो ओमफ्राय नोंसोरनि खिबो बे प्लामा
औ औ नों। थां औ बे प्लाम खौहाय जोङो ओ आङो न आं मोनजाफेराखै आरो। ओ सिगांहाय मोनजादोंमोन दासान्दिहाय मोनजायाखै आरो जोंनि गामियाव आं बे बिफांखौ नुनो मोनाखै। खै नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव जुदि दङब्ला ए से बेनि बागै मादि गायो बे खौ मादि ओ जोङो बेखौ फालन खालामनांगौ मादि ओ मोनो मादि मायो बेखौ एसे। जे आंनो फोरमायना होनाय एसे।
औ औ जागोन दे ओ जोंहाथ' जेनेबा प्लाम दोनखाङा दंफाङा जेब्ला ओ दंखायो जेब्ला बेहायनो जोंहा गोबां फुलिफोर मोननो हायो मानो होनोब्ला बिनि रोदाजोंनो जोंहा माने फुलिया ओंखारबोखायो। ओंखारबोनायजों लोगोसे जोङो बे फुलिखौनो मोजाङै जा बिनि रोदानिफ्राय ओंखारबोनाय दंफां बेखौ जोङो दानस'नानै जोङो मोनसे मो जां गिसि गोनां हायाव जोङो गायग्रोना लानांगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला बियो। मोज जाङै एसे देरहो लांगोन हा होलांगोन अब्ला जोङो बे खौ मोजाङै मोनसे मोजां जायगायाव हासार गोनां जायगायाव जोङो गायनानै बेखौ जोङो माने मोजाङै फोथांनो हायो ओमफ्राय जोङो आरो बेखौ मोजाङै एसे एला आबोर खालामनांगोन मानो होनब्ला बिनि ओ खाथियाव जेबो ओ हाग्रा बंग्रा बायदिसिनाखौ जों माने बेयाव दोननो हानाय नङा मानो होनो ब्ला हाग्रा बंग्राया बे बिफांखौ साग्लोबोबा बे बिफाङा थैनायनि माने बहुद चानसाव फैयो आरो बेनिखायनो जोङो बेयाव जि हाग्रा दंफां दं बा हाग्रा दं बेफोरखौ मोजाङै साफा खालामनानै जों बेखौ मोजाङै आबोर लायो ब्ला बियो मोजाङैनो थाबनो जौगाखाङो आ रो बिनिफ्राय जोङो थाबनो फिथाइ मोनजायो आरो बे दंफांनिफ्राय। बेनो बेखौ आबोर खालामबानो जों
औ औ बिदिनो जोङो थाइजौ खौबोहाय जोंबो बिदिनो गायो आरो थाइजौआथ' बांसिनानो जोंनिया लकेलानोसै औ गायनाय थाइजौथ' गैया जोंनि खा थियावहाय बागान अ बेखौथ' बायनानैसो मोनजा मोनबाया जा फेरनो मोनबाय आरो आङो। ओमफ्राय बिदिनो जोङो थाइजौखौ बेलेग बेलेग रोखोमनि नुनो मोनो। बा थाइजौ गोदोर फिसा बिदिनो थायो आरो। औ नोंथाङा एसे थाइजौ गायनायनिखौ अ नु फेेरदों नामा?
उम आंथ' थाइजौ गायनायखौबोथ' एसेबां ओ थिग मोजाङै बुजिजोबा थेवब्लाबो आङो जि मानसिफोरनिफ्राय गायनानै जि नुदों मादों आं बेखौ माने अ मिथियो आरो जेनब्ला जोङो बांसिन ओ जोङो मोजां मोजां थ इजौफोरखो जोङो कलम होनानै जोङो गायनाय जायो बा कलम होनानै जोङो जुदि गायोब्ला फिथाइफोरखौ थाबनो मोजां मोनजायो। आरो बिनि सायाव जाय कलम होनानै जाय औ औ गाहायावनो थायो औ आरो जाय कलम होनानै ओं गोदोरबो जायो औ ओमफ्राय बिनि सायाव जोङो हाय गेसावखौ बांसिन नुनो मोना आरो। जेनेबा मोजांसिन जायो जेनेबा मानो होनोब्ला जों बेहाय ओ माबा मोनसे ओ बेखौ मोजां खालामनो थाखाय माबा मोनसे जोङो मुलिफोर जोङो बाहायनो हायो नालाय। सम बिनिखायनो जोङो माने बेहाय बांसिन गेसावखौ जों
औ बिदिनो थाइजौआ औ जानो खायफा गोखै खायफा गोदै खायफा खायफा एदम स्राम फ्राम बिदिबो मोनजायो आरो जों थाइजौखौ न' बेलेग बेलेग रोखोमनिबो मोनजानो मोनो जोङो ओ गोथावफोरखौबो खाय हा गोखै स्रोम ग्रोम खायफा एकदम गोखैथार थायो खायफाया एकदम गोदै खायफा ए एखदम बारा गोदैबो नङा गोखैबो नङा बिदि थायो आरो। बिदिनो जोङो दा हाय आनारस आनारसखौ थ' नोंथाङा मोनजाद जानो हागौ आनारसाबो बिदिनो बिराद गोथाव जानो मोजां मोनो बिदिनो। आनारस औ थाइजौ आपेल ओ आपेलखौबोथ' जोंनि बेयावहाय आङो बागान नुफेराखै दासान्दिहाय नोंथाङा आपेल ओ बिफांनि बागै बा जेरै गायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांनियाव? जुदिबा बेनि सायाव रोंगौथि दोङो बास
औ औ आङोथ' आपेल दं फांनि सायाव जेबो रोंगौथि गैया मालाय गुबुन हारियावसो आफेल दंफांखौ जोङो नुनो मोनो नालाय जोंनियाव जि आपेल दंफां दं आं बेखौ आंबो दिनैसिमबो नुवाखै ओमफ्राय सायाव आं माने आफेल दंफांखौनो जोंङो माने ओ बिनि जा गायनाय माबोरै गायो माबोरै मायनो जों आं बेखौ खौ माने मिथियाखै नुफेराखै आरो आं दा बिनि बागै आंङो नोंनि सयाव फोरमायनो हानाय नो
औ नोंथां बिदिनो बिदिब्ला जोंङो औ बेफोरखौबो खुसेर बागान ओमफ्राय हाय सेप्रें बे फोरखौ जोंङो जोंनियावहाय मोनो आरो सेफ्रेें आबो बिदिनो ओ बागान थायो आरो बिदिनो गोजान गोजान बाहाय गोजान गोजानाव गायनांगौ आरो बे खौ नायनो थाखाय ओ सानफ्रोमबो बेयाव साफा खालामनानै होनांगोन बेखौ बेखौबो जोंङो बिदिनो होमबास जो मोजां फथ जाय मोनगोन बेनिफ्राय से फ्रेंआबो बिदिनो बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो खायफा फिसा खायफा गदिर खायफा गोदै खायफा खायफा खै हां बिदि स्राम स्राम बिदिबो थायो आरो
उम उम
खुसेराबो बिदिनोहाय बि बिदि औ औ खुसेराथ‌ औवा रख औवा रखमसो जायो नालाय औवा उवा खौ उना बिदिनो गान्थि गोनां जायो सेफ्रेंबो बिदिनो मोननै मोनथाम मोन मोनबा सयथायाव लासे फांसे दंफाङावनो बिदि बिदिनो ओंखारलांबाय थायो बियो ओ सा खुसेराबो बिदिनो जोंनिया गोदै खुसारखौ जाबाहाय जोङो अ उदैसा फासान जायो होननाय जायो होननानै मोनथिनो मोनो खुसेरखौ जोङो जानांगौ।
उम
आरोहाय खुसेराबो बिदिनो गोरोम बोथोराव ओ कुसेरनिबो रोसि फाननायखौबो लोंबाथाय जोङो देहाखौ थाजिम मोनो नङा होनोब्ला ओ बिदिनो जोङो रोसिबो मोनलोंनानै मोजां मोनो आरो। बिदिनो नोंथां मोननि ओनसोलाव माबाफोर आरो बेलेग फिथाइ- सामथाइ ओ नोंथाङा ओ एसे रोंगौथि दङबा खोन्था होनायसाय।
औ आङोथ' दा जोंनि जाय फिथाइ -सामथाइ होनोब्लाथ' दा आङो गोबां मोजां मोजां फिथाइआथ जोंनिखिबो बुहुद दङ थेवब्लाबो आङो माने एसेबां गासिखौबो जानो मोजां मोना आङो थाइजौ फिथाइखौनो आंनि थाखाय बिराद मोजां मोनो। बिनि गेजेरजों ओ दाथ' बिराद मोजां मोजां दासान्दि नालेंखरनि गोरलै गोरलै नालेंखरनि ओम दाब लोंनो थाखाय बिराद मोजां मोजां जानानै दं ओ बे नालेंखर दाबखौ लोङोब्ला जोंनि थाखाय देहानि थाखाय बिराद मोजां ओमफ्राय जोङो बे नालेंखर दाबनि दैखौ लोङोब्लााथ' जोङो माने देहायाव जा जोंनि मैला दं बेखौबो माने बे नालेंखरनो दैयानो माने मोजाङै सु- सुस्रालांजोबो आरो बिनि सायाव जोंखौ बिराद हेल्दि लाखियो। बे माबाया जोंनि देहाखौ बिराद मोजां साफायै लाखियो आरो औ गर'औ औ।
जोंनियाहाय औ।
ओमफ्राय ओ नोंनिफ्राय जेनेबा खुसेर दंफांखौ नोङो गाय फेरनो रोंदोना रोङाखै जुदि गाय
औ खुसेर खौथ' आङो ओरैनोबा औ जा जोंनि नखराव हाय बावथाय होननाय जायो बे बाव आमफ्राय हय जोंनो खुसेरखौ नांथारगौ ओ मालाबा हाय आङो बिदि थ बागान गायफेरनो मोनाखै मालाबा हाय जोङो सब फोराव थांनानै बायना लाय ना फैनानै जा थं बिफां थंसे बिनि बिजौ खौहाय आङो गायफेर नानै होनो मोनबाय आरो नआव। खि लाना फैनानै ओ बिदिनो ओ बिदिनो गायना हैयो ओ मबा ओ थाङो मालाबा थैयोबो बियो। ओ बिदिनो उम फांसे फांनै आङो गायनो मोनबाय आरो। बिदिनो खुसेर खौ जाना मोज मोजां मोनो खुसेराबो बिदिनो दै ल' ल' गोदैबो नङा फां से अबेबा अबेबा एकदम गोदै थार बिदिनो थायो ओ फांसे फिसा थायो फांस बे मोजां थायो बिफाङाबो बिदिनो जायो। अ मोजां हास सार होनो मोनबा जोङो बेयो मोजां जायो आरो। ओ जुदि जोङो हास सार होआबा बियो सेहेराया मोजां जाया आरो। औ बिदिब्ला नोंथां अ कल खौ दोनथ' जागोन नामा आङो नोंथांजों रायज्लाय नानै गोजोननाय मोनबाय।
औ आंबो मोजां मोनबाय दोनथ'नो हागोन दे औ दे जागोन उम दे।